खोनादों ना?
हेलौ नोंथां।
औ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ औ। औ खोनादों।
ओ जों दायो सायाव रायलायलांदों नोंथां।
औ औ खोनादों औ।
ओ नोंथां- नोंथांखौ आं गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां? ओ नोंथाङा सोंथिनि फिन्नायखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ होनो हागोन दे।
नोंथाङा हारिमुनि बेलायाव नोंसोरनि गामियाव जानाय मोसानाय, मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ जों बेबायदिनो हारिमु ओ जोंनि बिदि गामिफोराव जा जोङो बेबायदिनो ओ हारिमुखौ लानानै जोंनि बेबायदि ओ गाननाय जोमनाय ओ दखना गोमो, ब्लाउस गोजा, सादोर गोजा बेफोर बायसा लानानै जों बिदि हारिमु ओ मोसानायफोरखौ ओ जोङो मोननो हायो। आरो बिदिनो गुबुन -गुबुन ओ बिथिङावबो जों बाहागो लानो हानाय बायदि जायो आरो नोंथाङा माबाफोर औ सोंथि सोंनो। हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां? हेलौ खादोंना नोंथां? ओ औ नोंथाङा ओ नोंथांखौ ओ नोंथाङा आंखौबो सोंनो हागोन बिदिनो हारिमुनि बागै।
औ ओ होमबा आङो सोंनो सेथियावनो ओ नोंथाङा हारिमुनि बागै मा -मा ओ मिथियो आंनो बेबायदि फोरमायना होनायबा मोजां जागौमोन। नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुगैदों आरो औ
जागोन नोंथां हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला
औ।
जोंहा ओ बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो। जाय हारिया ओ गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै बै हारिनि हारिमुनि महरा गोमोरां -गोबोरां जानानै दङ।
औ।
मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय -जोमनाय, मावनाय- दांनाय, मोसानाय- मुसुरनाय जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दङ। बेनो बैसागु ।ओ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो। गोदो -गोदाय ओ आबै -आबौमोना आबै- आबौमोना बेखौ से दानहालागै फालियोमोन होनना जों मिथियो।
औ।
ओ बैसागुनि गिबि स्नि सानाव जोङो गोखा -गोखै जानांगौ होनना सुबुं फोरा बुंङो
औ।
ए दा रोखोमनि गो-गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफोरा बुंङो बेनि गेजेराव।
औ।
ओ गासिबो मैगंखौ जों मोनजोबैलाय ओ मोनब्रै मोनबासो मैगं खौल' जों मोनो बेनि बेखायनो ओ बेफोरो जाबाय मानिमुनि दिंखिया।
औ औ।
ओ माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों ओ बेखिनिखौल' जोङो मोनजा माखासे ओ मैगंफोरखौ जोङो मोननो थांलिया नालाय बेखिनि मैगं खौल' जों मोनजानाय जायो आरो ओ नोंथाङाबो हारिमुनि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ ओ हारिमु होनोब्ला जों आरो बेबायदिनो मोननो हाबावो ओ जों नि बिदि ओ मोसानाय दामनाय देनायाव गोबां बेबायदि आगजु बाहायनानै जोङो हारिमुनि बेबायदि मो सानाय जायो ओ जेरै हारिमु मोसानाय होनबोला बेबायदिनो बागुरुमबा ओ बागुरुम्बा बेफोरखौ जों मोनो आरो ओ बिदि हारिमु मोसानाय होनबोला आरो मोनबाव हायो मोसाग्लांनाय बेबादि मोसाग्लांनाय फोरखो जों बिदि आलासि आरि ओ गोदोर आलासि बिदि मिटिंआवहा फैबोला बेबायदिनो जोङो बरायनो थाखाय बे ओ मोसाग्लांनायफोरखौ जोङो मो सायो आरो बरायनाय मो सानाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिमु बिदि रोखोमनि दोङो ओ ओ बर' हारिमु ओ बेबायदि दोङो नोंथाङाबो आरो फंनैसो ओ फोरमायनो हायोब्ला फोरमायबावनो हागोन आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगै बावदों।
औ नोंथां। अ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव बुंगोन आं नोंथां।
औ।
मोसानाय रोजानाय बेलायाव ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा ओ जायगा थाइसेयावनो गैलिया गोबां जौगाबोबाय आरो मो सानानैबो गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय आरो।
ओ जेरै फिल्म मोनसे गायोब्ला दाइनजि रोजा से लाखसिम बिदि खामायनो हायो ओ जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा। ओ बिदिनो ओ मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे प्रग्राम गायोब्लानो मोनसे प्रग्राम गायोब्लानो गोबां रां खामायनो हानायखौ जों नुहुरदों आरो मोनदोंबो आरो रां खामायनायल' नंङा ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि ओ नामखौबो बिथांमोना लाखिबोदों।
औ।
हारिमु हारिमु बुंङोब्लाथ' ओ मोनसे हारियाव गाननाय जोनाय राव आसार खान्थि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ ओ गासैखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु नालाय। ओ गाननाय जोमनायनि बेला याव बुंगोन आं गा-गाननाय जोमनायनि बेलायाव बर'नि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल खसाब दंना ओ बेनो जाबाय गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बिफोर आरो गासिबो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा गसला जुथा घरी ससमा गननाय जायो आलो ओ गोजां बोथो राव जोंहा रोजा रोजा गिलिर ग स्ला जेकेटफोर गानो आरो गोलोम बोथोराव जोंहा एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो आरो। जेरै गेन्जि स्पटिं बेफोरखौ गानो। ओ जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों ओ न'आव इन्दि लुनानै हिसान खन लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो जेरै गामसा आरनाइ गामसाखौथ' जोङो सानसे गेजेरावनो गांसे। दिुहुननो हायो दानानै बे बेखौ मिथियो आरो ओमफ्राय हारिमुनि बेलायाव नोंथाङा फंनैसो।
औ औ हागोन औ। जों बायदि हारिमु होनबा मोसानाय औ मोसानायावबो थाङो नोंगौ नोंथां नोंनि बुंनायाबो। आरो बेबायदिनो हारिमु मोसा मोसानाय होनबोला जों गोबां बेबायदि मोसानाय नुनो मोनबावो बिदिनो दाउस्रि देलाय आरो बिदि बिदिनो रोनसोनद्रि आरो दाहाल थुंग्रि बेफोर मोसानायावहा जोङो बेबायदिनो ओं रोनसोनद्रि मोसानायाव जों बेबायदि लायो दख'ना गोजा ब्लाउस गोजा आर'नाइ गोजा आरो बेबायदिनो। ब्लाउसखौ गोजा बेबायदि गानना मोसायो आरो माला गुफुर आरो बिदि। बिदिनो गोबां बेबायदि जेखा आरो दाहाल थुंग्रि लानानै जों बेबायदि मोसायो आरो बिदि। बिदिनो दामनाय देनाय। हारिमुनि बेबायदि खाम, जथा, सिफुं। बेबायदि लानानै जों मोसायो आरो बेबायदिनो गोबां मोसानाय दंबावो। ओं। खुन्दुं थुननाय मोसानाय बेबायदिनो खुन्दुं थुननाय मोसानाया हारिमु। बेबो मोनसे बेबायदि हारिमु बेबायदि मोसानाया खुन्दुं थुननाया बेबायदिनो जोङो। खुन्दुंखौ लानानै बेबायदिनो आखायावहाय थुनै थुनै सायै सायै बे बेबायदि मोसानायखौ जों नुयो आरो मोनसे दंबावो हारिमुआवनो थाङो बेखौबो जोङो खोजिमा बानायनानै जेनेबा जोङो। बे खोजिमाखौ बोखायो बेबायदिनो जोङो मोसानायखौ नुयो आरो बिदिनो हारि होननानै मोसानाय मोनसे दंबावो। गराय दाब्रायनाय बेबायदिनो जोङो गराय दाब्रायनाय मोसानो हायो बे गराय दाब्रायनायाव जोङो बेबायदिनो। जोंनि हारिमुनि दख'ना बेबायदिनो गोमो गोजा। दख'ना बिदन आरो बेबायदिनो ब्लाउस गोजा सादोर गोजा बेबायदि लानानैबो जोङो मोसानो
औ नोंथां आथिखालावथ'। बैसागुनि बागैबो बुंगोन आं नोंथां।
औ।
बैसागुआव से साननिफ्राय जागायनानै स्नि सानहालागै खुङो नालाय। ओं बेयाव। बेयाव। से साननिफ्राय मोसायै मोसायै स्नि सानसिम मोसानानै जि सेग्रा सिख्ला सिख्ला बोराय बुरै बेन्थ' गथ' गथाय बयबो। खौसे मोसानानै ओ बेयाव मागिना मागिना मोननाय रांफोरखौ ओ रांफोरखौ मागिना मोननाय रांफोरखौ ओ बेखौ जमायावनो ओ अमाबो माबा मोनसे खाजा जाग्रा बेबो अमाखौनो हबाय। अमा मासे बायनानै बेखौ मागिग्रा बिथांमोना जमायैनो गोदानानै ओ न'खर न'खर नावमान नावमान राननानै ओ माखासे थानाय बेदरखौ जमायावनो जयैनो जायो आरो। ओ बे जानायानो ओ बेखौ बैसागु जोबनानैखि ओ बे बैसागु बैसागुनि थांआं थाआं लास्टआव बे खानाखौ जानाय जायो आरो ओ बेयावनो ओ गाजा गोमजायै बयबो जायो ओमफ्राय बेनो बिदिनो ओ बे जानाय लोंनायखौ गोग्गोमसिन खालामबावनो ओ गोजाननिफ्राय गोजाननिफ्राय जोङो ओ मा होनो इखो देंखोगिरि सासे ओ हांख्रायनानै लाबोयो आरो ओ देंखोगिरि सासे हांख्राय लाबो नानै बे जानायजों लोगोसे जोङो ओ रंजायोबो बिखि जाबाय बिखि रंजाबाय ओ बिखि बैसागु बिदायखौबो बारहोनो थाखाय गोग्गोमनि सायाव गोग्गोमसिन खालामनानै जोङो बैसागुखौ बिदाय खालामहरनाय जायो आरो नोंथां
औ ओम ओम
नि सोमोन्दै फंनैसो बैसागुनि बागैनो बुंबावनो हागोन नामा नोंथां
औ आं बैसागुनि बागै होननानै बेबायदिनो ओ मोनथिनो मोनदों नुनो मोनदों बेबायदिनो बैसागुआवहा बेबायदिनो मोसौखौबो थुखै -हैनाय जायो आरो बिदिनो लाव फान्थाव खुबैनाय जायो होननानै आङो नुनो मोनदों होमबा जोङो दिनैनि बेबायदि गोजोन लासैनि समाव बिदि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दे गोजोनथों।
औ औ खोनादों नोंथां औ दे गोजोनथों हामबाय दे औ
गोजोनथों
अ